हेलौ औ औ खोनादों।
अ। औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि थाबाय नोंथांनिसिम।
सिमबो
औ ओ दायो जोङो बिदिबा टपिकनि सायाव सावरायदोनि। जेरै आबादनि सायाव नोंथाङा आबादनि मा मा नोंथांमोननि मा मा आबाद गायनाय जायो जेरै
खोनायासै नोंथां।
औ नोंथांमोननिथिं मा माबायदि प्रसेसै माने आबादखौ गायनाय जायो आरो मा मा आबाद गायनाय जायो।
अ अ जोंनि जायगायावथ' अ जों बर'फोरनि बर' हारिनि मादावथ' जोंना गाहाय आबादा माइआानो नङा होमबा नोंथां। औ माइजों लोगोसे जोंहा गोबां बोथोर लायो बोध बोथोर आबाद मावनायनि माखासे मैगं थाइगं फोर दङ ओ जोंहा दा दैलां बोथोर नङा होमबा
औ औ
औ दा दैज्लां बोथोरावहाय जोंना ओ माइयनो दाथ' दैज्लां बोथोर माइ गायनाय सम जों माइ आबादखौनो मावगासिनो दं आरो ओ माइ आबाद होनोबाथ' जोंना ओ ओ माइ गोबां रोखोमनि माइ दं जेरै आसु फरिमल ओ बावा आरो ओ माइब्रा जोसा उम फरिमल माइ फोरखौथ' जोंहा खोथिया फोनानैसो खोथिया फुनानै गायनाय जायो नङा होमबा
औ औ
औ ओमफ्राय बावा होननाय माइखौहाय जोंथिंहाय ओ हालेवनानै माइखौनो डाइरेक्ट फोखायो आरो माने बिदि गायलाय फुलाय खालामबाय थाया औ बेनिफ्राय ओ माइ बा जोसा बे बेफोर माइखौहाय जोङो ओ फरिमलफोर गायखांनायनि उनावहाय जेनेबा लास्टाव गायनाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय ओ लास्त गायनायनि थाखाय ओ माइब्रा जोसा बेफोर माइआ उम गोबाव ओ आसु फरिमल बेफोर माइखौ हाखांनायनि उनावसो मोनहैयो आरो माने गदाय होनजायो आरो माइआ जोंनि मोनसे गायबाय थाग्रा आबादखा जेखौ जों माइ गाया मानो मोनजाया नंङा होमबा नोंथां बिनि अनगायैबो जोंहा दैज्लां मेसेंनि माखा माखासे आबादफोर दङ अ जोंनि जायगायावथ' दाथ' दैज्लां बोथोर जेनेबा बैसागु समाव जोंनि बियावहाय ओ जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोर बायदि मैगंखौ मोननो हायो आरो।
औ औ
लोगोसे ओ मेसें बोथोरावहाय होनोब्लाथ' जोंहा गोबां ओ लाइ लाफ बा ओ कबि आलु फिसबिं गोबां बायदि बायदि रोखोमनि मैगं मोनो लोगोसे जोङो आलुबो गायनाय जायो। जाय मैगंखौ जोङो गोबाव सम दोननानै जा जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा अ बांसिनानो जोंहा मै था फाथो बे मोननाय जायो आरो
औ नंगौ
आरो नोंथांमोननि जायगायावलाय मा समाव मा मा आबाद मावनायखौ आबाद मावनाय जायो?
मा मा आबाद मावनाय जायो होनबा नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय जेरै माइआनो जोंनि गाहाय आबाद आरो माइ माइ नङाब्लाथ' सुबुङा थांना थानो हाखाया बर' सुबुंफोरा। ओ बे बेबायदिनो बेबायदि बिदिनो जेरैबायदि बावा माइ माइसालि माइ आरो आसु माइ बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो जोंनि जोंनिथिंबो आरो माइब्रा जोसा जेरै माइब्राखो जोबोद खम गायो जोंनि साइदआव जोंनि थिं बे ओ होनबाथाय माइ ब्राया जोबोर खम जायो नाथाय बेसेना गोबां बेनि। आरो बे बेफोरबायदि माइब्राखौ जुदि बुरजा बुरजा गायोब्ला जानायथिं माने खम जाहैयो आरो जाहोनाव माने माइब्रा माइ दं माइब्रा माइखौ एसे खम गायनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेनि बेसेना गोबां जायो आरो। जेरै जोंनिथिंबो बे फोरबायदिनो माइ ओ माइसालि माइ बावा माइ बेफोरखौ गायनाय जायो आरो जेरै बायदि गोजां बोथोर ओ मेसें बोथोरावबो जोंनि साइडाव बेफोरबायदि गोबां माइ गायनाय जायो। ओ जों जेरै होनोब्ला बरा माइ बेफोरखौ गायनाय जायो आरो। आरो बेफोरजों लोगोसे दाबायदियाव फाथो ओ आरो फाथोजों लोगोसे आरो बेसर दाबायदियाव फा थो आरो दिनो मेसें बोथोराव माइ हाखांनानै बेवहाय माने बेसर सिबिं सबाय बेफोर आबादखौ जोबोर गायनाय जायो आरो। आरो बे होनोब्ला मैगं थाइगंनि आबाद जेरैबायदि ओ कबि ओ लाइ लाफा आरो बेफोरखौबो जोबो गोबां मावनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि ओमफाय बेफोरजों लोगोसेनो ने नखरखौबो माने सुंथानो थाखाय माने गायनाय जायो आरो जिंखा बहल बेफोर बेफोरनि आबादखौ गोबां खामनाय नुनो मोनो। बे जोंनि सायाव आरो बेजों लोगोसे ओम मा ओ न' खराव न'खराव जानो थाखायबो न'खराव जानो था खायबो गावबा गाव न'खौ मावनाया थायो बेयो जाहाथे बायनानै जानाङै बायदि। ओ
औ नोंगौ।
मोनसे सोंथि ओ जेरै माइ गा माइ गायनोब्ला फुङाव मा खालामग्रोयो?
अ जोंनि जायगायावहाय ओम जोंनियावहाय खोथिया फोनो थाखाय थ गिबियावनो ओ हालेवग्रोनांगोन हालेवनानै जोङो ओ खनथाम हालेवनाय जायो जोंथिंजाय ओ फासाव खारायनाय बेनिफाय सामार बुनाय इनिफाय ओ हाखौ फोमोनथारनाय आरो बेनि उनावहाय जेब्ला हाया रेडि जायो अब्ला जों आलिखौहाय खोनाय जायो गोदान बानायफिननो बेनिफाय ओ नांगौ बिबांनि दै दोननानै जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो खोथिया फोनो थाखायथ' गिबियावनो ओ ओ माइलिखौ सोमग्रोनांगोन दैयाव साननै एबा सानथामनि थाखाय बेनि उनाव बोखा खांनानै ओ हायावहाय दोननानै थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइओ खोबनाय जायो आरो जेब्ला खोथिया ओंखारो अब्ला बै हालेवनानै दोनखानाय हायावहाय खोथियाखौ फोनाय जायो आरो जोंनियावहाय। बिनिफाय जोङो नैजि बा नैजिबा बा थामजि दिनसिम थानानै जोङो खोथियाखौ फुनाय जायो। खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों खोनादों नोंथा आरो।
थोर दैैलां बोथोर बेनिखायनो दा जोंनि जायगायावहाय ओ दैलांनि आबादा सोलिगासिनो आरो।
औ नंगौ नोंथां आरो बेजों लोगोसे दा दैज्लांयाव माबा फोर गुबुन गायबावा नामा जेरै फाथोनि अनगायै?
अ फाथो दाथ' जोंनियावहाय लकेल न'आव जानो थाखाय ओ फाथो दङ मैथा ओमफ्राय मैथा बांगाल जाय मैथा एसे खाथो खाथो थायोना
औ मिनथियो नोंथां।
औ खुमब्रा ओफ्राय थास'नि आबाद बेजों लोगोसे बहल आ रो थास' बह बेनिफ्राय आरो गोबां ओ केरेला बेफोर बायदि सिब्रु मान्दे एलाइसि बेफोरबायदि मैगंखौ मोननो थाङो आरो जोंनियावहाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय दा औ खोनादों।
औ बुं नोंथां बुं नोंथां।
ओ नोंथांमोननि जायगायावलाय दा मा मा मैगंखौ बांसिन मोननो थाङो दैलां बोथोराव?
अ बेफोरबायदिनो ओ जेरै भिन्दि बहल जिं खा केरेला भिन्दि आरो बे थाइ बेनो आरो बेफोरजों लोगोसे जेरै न'आवनो थानाय मैथा मैथा आरो मैथा बांगार आरो बेफोरखौ माने फाननायबो जायो आरो जोंनि साइडथिं माने फाननायबो जायो आरो न'आवनो जानायबो जायो आरो लोगोसे बेफोरबो माने उम जेरैबायदि जानायनि थाखायल' नङा जेरैबायदि न'खरखौ सुंथानो थाखाय रां खान्थिनि बेलायावबो एसे सहाय मोननाय बायदि बेफोरबायदि एसे बुरजा बुरजा गायनाय जायो आरो जेरैबायदि आरो हालदै सामब्राम बेफोरखौबो माने गो बां गायनाय जायो आ रो हाय जें आरो बेफोरखौ फाननायबो जायो आरो बेफोरजों लोगोसे जेरै न'खरावबो जानो थाखाय आरो फाननो थाखायबो बेबायदिनो गोबां गायनाय जायो बेजोंनो लोगोसे आरो गोबां गायबावनाय जा जायो ओ जेरै राङालाव खुमब्रा
औ नोंथां। बुंनो थाङोब्लाबो जोंहा औ जेबो बायना जानांगौ गोनांथियानो गैयाना नङा होमबा नोंथ थां जों जायि जेखौबो न'आवनो आबाद मावनानै जानो हायो।
औ नंगौ नोंथां। नोंथांनि बुंनाया सैथोआनो। ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे आबाद मावनाय हुदाया दंखायो आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ।
औ गोदो गोदाय आबै आबौमोना बुङोमोन। ओ जोंनि बर'फ्रा ओ बायना जानो गोनां खालि संख्रिखौल' बायना जानांगौमोन होननानै।
बेजों लोगोसे ओं बेसरबो गायनाय जायो।
औ औ ओं हालदै बेफोरथ' बेसर बेसर मस्लाफोराथ' जोङो आबाद मावजोबनो हा खाइ नङा होमबा?
औ औ आबाद मावजोबनो हाखायो आरो बेफोरो बुं उम बुंदोंमोन माबा बुंदोंमोन नोंथाङा बुंफिनदो?
थाव बायना जानायनिख्रुय न'आव फेरेननाय बेसरासो मोजांसिन नङा होमबा?
औ औ जेबो केमिकेल गैयै आरो जेबो लगायदेरै उम आरो हालदैफोराबो जेरैबायदि नाय गुबुनाव बायना जायोब्ला माने औ गोबां माबा माबि लगायनाय औ बेफोरबायदि लगाय ए आरो माबा देहा बेफोरजों लोगोसे देहाफोरखौ खहाबो खालामफायो गोबां गाज्रि मुवा बेसादबो लगायफानायबो नुनो मोनदों।
औ
औ आरो बेफोरबायदि न'आवनो जुदि ओ गायनानै लायोब्ला न'आवनो एसे सहायबो जाबाय आरो रांखान्थिनि बेलायावबो सहायबो जाबाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बर' न'खराव।
औ
ओ नोंथां गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला
औ अब्ला नोंथां दे।
ओ औ दे